हेलौ खुलुमबाय सार खुलुमबाय खवानाया
माबोरै नोंथां मा खबर
मा होनदों
मा खबर नोंथां
खबरा दं दे मोजां यैनो।
ओंखाम ज खांबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाखांबाय
मा ओंख्रि जानाय
ओंख्रिया दालि ओमफ्राय फटल भाजा
अ ओमफ्राय नोंथां नोंथांङा थ बे थांसो फिसियो माथो
औ
बे जाहोयोना ना माबा मोनसे मोब्लिब मोब्लिब सन्थ्र बाहायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
आदसा हागोन-हागोन आंङो हांसोखौ फार्स्ट फार्स्टआवनो बिदै बायनानैबो लाबोयो फ्राय आंना बिमाबो दंखायो नालाय बिमानिफ्रायबो बिदि कालेक्ट खालामो खालामनानै ओमफ्राय माबा दंङ नै इनकुबेटर होनो इंलिसाव मेसिन दंङ मोनसे मोब्लिब-मोब्लिब जन्त्र कबिखौ बायनानै लाबोयो बाजारनिफ्राय ओमफ्राय एयाव फेन-फेन आरि थायो आरोना मोब्लिब जन्थ्रआव फेन फांखा ओमफ्राय बाल्ब थायो ओमफ्राय
औ
बिदुंखौ दबथायनो थाखाय कन्ट्रलार थायो बेदिनो थायग्रा बेखौ बाहायो ओमफ्राय बिदैखो माबायाव मेसिन बिदै दबथायग्राखौ मेसिनाव सोना दोनो आरो माबाखो लायन्दो फिट खालामो आरोना।
औ-औ
लाइनजों फिट खालामनानै ओमफ्राय बेयाव बिदैखौ सोना दोनो लाइन होनानै बिदुङा थामजिस्नि दशमिक स्नि डिग्रि जौखोन्दो नांगो आरो ना बिदुंखो बिनिफ्राय बिदिनो बिदैखो सोनानै बेलथायबाय थानांगो सानसेयाव खननै खनथाम बिदि बेलथायनांगौ।
सानसेयाव खननै खनथाम बेलथाइनांगौ।
औ सानसेयाव खननै खनथाम दै सिंआव दै सोना दोननांगौ आरोना
बेसेबांसो टाइम नांगौ।
फिसा फिसा जानो थाखाय अ ओरैनोथ' आथाइस दिन नांगौ ओमफ्राय थ ट'टेल थ्रिस दिनाव कमप्लिट जाजोबो फिसाया। कमप्लिट गयो त्रिस दिनाव फिसाया। ओम
ओमफ्राय बिदिनो देरनानै मा-मा आदार होनांगौ बिसोरनो
देरनानै माने गोरलैयाव आङो माबा होयो गोरलै जेनेबा बिदैनिफ्राय गगोदानाव
औ औ
इस स्टार टार यो जिर' साइस।
औ
ओमफ्राय मास मोनसे मास मोनसेलागै स्टार टार होयो जिर' साइसख ओमफ्राय मास मोनसेनि उनाव ग्रवार होयो।
औ औ
बिदिनो गोरलै टाइमाव माबाखौ हांसोखो ओ माबायदि नांगो लायत बि सिङाव दोननांगौ सप्तासे लाइट लगायना दोननांगौ हर हराव गुदुं बिमाया गना लानाय रखम गुदुं मोननो थाखाय लाइट होना दोननांगौ आरो ना।
ओ बिदिनो ओ हांसो जेबा फिसा टाइमाव माबाफोर बेमारफोर जायो नामा?
हांसोआ फिसा टाइमाव इदिथ' ओरैहाय माबा जाया जेनेबा लेथ्रायै दोनबाथाय एसे
औ
बेमार जानायनि चान्स थायो।
औ औ ओ बिदिनो हांसोआ जेब्ला देरो अब्ला नो हांसो सेयाव नोंथाङा बेसेबांसो बेसे बेसेन मोनो
हांसो मासेयाव न'
औ
केजि केजि सिस्टेम केजि माबायावसो फानो नालाय केजि बायदि केजिसो फानो नालाय
औ औ।
थाम जौ नैजि बे जेसेबां गिलिर जायो मासे मासे हांसो ओरैनो सयस' सारिस'
हेलौ
औ ओमफ्राय
ओ बिदि हांसोखौल' हायोना ना बेलेगखौबो हाया दाउफोरखौबो हायोना?
माबाखौना सेफाय अ बिदि माबाखौ सेफाय बिदै गफायोनो ना? अ गासै गासै फै दाउनि बिदैखौ नों हाजोबो
ओ ओम ओमफ्राय ओ दाउनिया ओरैनो बेसेसो टाइम नांगोन ओरैनो
ओं जिदाइन सान औ हांसोनिसाय खम नांगौ दाउनिया नैजि सानाव कमप्लिट गजोबो जिदाइनथानिफ्राय गनाया आराम्भ जायो।
औ औ बेनिफ्राय ओ दाउनियावबो बिदिनो माबा मोनसे बेमार आजारफोर जायो नामा?
दावनियाव गोबां बेराय नुजायो लै
औ औ। दाउनि थाखायबो माबा मोनसे मेडसिन होनांगौ जायो नामा?
मेडिसिन होनांगौ माबायाव दाउनिखौ से सप्तानि से सप्ता जाबाथाय। जानि खेथि फुवान होनाय मुलि दंङ मेडिसिननि बेखौ होनांगौ। बेनि उनाव बिदिनो पन्द्र दिन मास मोनसे मास मोन थाम इदि गाम्बारि गाम्बारु वाइ बिदि होननाय बिदि बेफोरबायदि मुलि दङ। बेफोरखौ होनांगौ आरो
औ ओमफ्राय ओ दाउनि बेसेना ओरैनो बेसेबांसो थांङो बाजाराव?
ओरैनो अपेन मार्केटवथ'ओ बाजौ थांङो।
अ'।
बाइक ओरैनो मा होनो बेफारिनो फानबाथाय ब्रैजौ, ब्रैजौ बाजि इदियै मोनो आरो ना। खनसेनि मासे मानै फानबाथाय बाजौखौ मोनखायो सेरसेयाव।
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ दा बेसेबांसो मुलाम्फा जाखो ओरैनो ओ हांसो फाननानै?
हांसो फाननानैथ' एसे जासाबबाय एसे गोबाङैनो।
औ ओ नोंथाङा दासो दासो स्टार्ट खालामदो होमबा?
स्टार्ट खालामनायाथ' एसे गोबावनो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो खनसेनो जयै फानाखै नालाय बारा माबाखौ बेसेबां मुलाम्फा लाब जादों मुलाम्फा जादों बेखौ हमना मोनथ'वाखै माने। गासैखौबो खनसेनो ज' फानजोबबासो हमनानै मोनगोन बेसेबां लाब जायो बे सेबां लस जायो।
औ। माने आंबो आंबो हांसो नि एसे फार्मिं खालामनो नागिरदों आरो। ना। हांसोनि बिदिनो नोंनाव सोंनाय सोंदों आरो ना माबायदि माबायदि
अ' ह 'ह 'ह'।
बिदिनो हांसो जिखौ गफाय होगोन बेखौमाबोरै बानायनाय जायो जेनेबा?
हांसो फिसाखौ?
अ' माबायदिखौ नङा ओ बिदै दोन दोनग्रा जागाखै मा बायदि
अ' बिदै दोनग्रा जायगाखौ बिदै दोनग्रा जायगाया माने नानि कार्टन बायदिबो जायोनानि कार्टन नानि माबा मोनो ना ऐ ना सालानि सालानि ना फैग्रा कार्टन मोनो
औ औ।
बे कार्टनाव दोन्नांगोन बे कार्टनाव दोनबा मोजांसिन जायो आरो नंङाबा मा होनो काटनि बाक्सु बानायो दंफांनि बानायनाय बाक्सु
औ।
बाक्सुबो बानायनो हायो बाक्सुआव दोनबा बाक्सु कारट बाक्सुबो मोजां जायो आरो नानि कार्ट'ना मोजांसिन जायो आरोना।
साबसिन मायो मोजांसिन जायो ना
साबसिन बा थाय नानि खारथना मोजांसिन जायो
आं नानि बै गुफुर-गुफुर जे मोनसे बागस मोनो बे नामा।
उम नानि ओइ गुफुर कारथ ना
औ-औ
बे बेयो बेजों साबसिन जायो आरोना। ओमफ्राय नोंथाङा मा मावगासिनोनो?
ओम आंबो दंअ बिदिनो
औ अ नोंथाङा नोंथ नोंथाङाथ बे बोसोराव ज जुखाम गायदोंमोन ना।
औ जु अुखामथ गायदोंमोन गायनाया बारा गायाखै एसे। जि ओरैनो
औ-औ-औ ओमफ्राय जुखामखौ माबायदि गायो? गायो
ओ जुथा जुखामखौथ ओरैनो गिबियाव हानांगोन नालाय जुखाम गायनो। हाया थ रखमफास नांखागोनानो। आंडों हाखौ गिबियाव मोस मोजाङै एवना लाग्रनांगोन आरो ना। खनसे एव होखांनायनि उनाव बिखौ बियाव हायाव बिदिनो रासायनारि हासार। बायदि-बायदि होनांगोन आरो ना रासायनारि हासार हिसाबै होनबा जेनेबा जोंना दिपि थाबाय।
औ
ओ मिनि फ्राय पथास थाबाय
औ
ओमफफ्राय इउरिया होननाय बेबायदि बायदि-बायदि हासार होजायो आरो ना।
औ।
आजिखालिथ ओ बिदि गोबोर हासार रोबा फाथाय एसे मोजांसिन जायो। अर्गेनिक जाहैयो खिन्थु। दानि जुगावथ' आरो मोजां मोजां फसल नायागिरो होनबा
औ औ
स्लिम स्लिम नुनाय औ औ बेखायनो बांसिन रासायनारि हासार होबालाय बांसिन मोजां जायो आरो जानाया।
औ।
बिदिनो रासायनारि हासार होखांनायनि उनाव
औ।
आरो खनसे मोजाङै हालेवबावोनाङो आरो
औ बेनिफ्राय
ओ बिनि उनाव आन्थोर बानायनांगोन ओ दिरुंनि माब माब बोनानै से फुट बा से फुटनि एसे गोजानबाबो जेबो नङा।
औ।
से फुट से फुटसो डिसटेन्सनि बेयाव ओ जुखाम बेगर औ होलांनांगोन आरो
औ।
बिदिनो ओ जेब्ला जुखामा देरो जे बेयाव हाग्रा जायो। हाग्राखौ मोजाङै एवस्रांना होनांगौ आरो बेनिफ्राय जेब्ला
जुखामा एसे गोजौ जायो अबोला बेयाव ओ युरिया बायदि हासारखौ होजायो आरोना बेनि उनाव सम सम मथै दै होनांगौ। दैखौ नों खमैबाबो ओ खेबबा ओ खेब मोन खेबबा सयबारसो होजायो आरोना
औ
हानि माबाखौ लानानै जेबो नोंनि हाया जे खिसिबाथाय नोङो खेमब्रै खेमबा इफोरावनो हो जागोन जुदि हाया ग्रानस्रावब्रा गोबां दै नांगोन आरो ना
आतसा उम उम ओमफ्राय ओरैनो मा होनो जुखामा गायखांनायनि उनाव रज'नो बेसेबां साननांगौ? हानिफ्राय रज' रज'नाय रज' हानिफ्राय खिलि बेरखांबोनो बेसे बेसेबां सान नांगौ?
र'जनथ' बिदिनो ओ जिबा सान नैजि सानसो नांगो आरोना।
अ आतसा
दे होमबा नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मि थिबाय
औ औ दे जागोन दे नोंथां।